औ नोंथां खोनादों खोनादों
आतसा नोंथां दा मा खालामनानै दं।
आङो ओरैनो दं नोंथां।
आदसा नोंथांमोनजों गायनाय फुनायफोरालाय बोरै जागासि नोंथां।
खुलिगासिनो नोंथां जोबहांहां जाबाय। आदसा नोंथांमोनजोंलाय माबोरै सलिगासिनो नोंथांमोनहालाय गायनाय फुनायफ्रा
जोंनिजोंबो नै फ्राय जोबफ्रामबायानोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
आदसा नोंथाङा दायो फ्रि नामा?
औ नोंथां फ्रियाथ' दङ नोंथां।
आदसा नोंथाङा फ्रिबा मोनसे टपिकससो लाना फैदोंमोन आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ फोरमायनो हागोन माबे टफिक
बैसागुआव जोङो बैसागुखौ जोङो बोरै फालियो आरो नोंथां टपिकआ बेनो
औ औ ओ अब्ला आं एसे फोरमायना होनोसै थांनिसिम
जे बैसागुआथ' बर'फोरनि मोनसे ओ फोरबो आरोना नोंथां जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला ओ बैसागआ बैसागुआवहाय जोङो बिदिनो गोबां रंजा खुसियै जोङो बिदिनो ओ न'खर न'खर थांनानै जोङो मोसानाय फोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो जों मोसानानै जोङो बेफोरबायदिनो बा ओ फेफसिफोर बा बेफोरबायदिनो खानाफोरजों जालांनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बे आरो बेफोरबायदिनो जोङो मोसौ थुखैनायखौ जोङो नुनो मोनो जो जोङो मोसौ थुखैनायखौबो जों नुनो मोनो जे मोसौखौहाय जोङो बेफोरबायदिनो दंफांनि बिलाइफोरजों जोङो ओ जारिनानै जोङो थुखैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। आरो बेफोरबायदिनो जों मोसौखौ थुखै थांनानै जों बेफोरबायदिनो जोङो लाव जा फान्थाव जा बेफोरबायदिनो जों बिदि मेथाइखौहाय जोङो खन्नायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। थां औ आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ नुनो मोनबावो जे गोबां बिदिनो रंजा बाजा जोङो फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोङो ओ जों गोखा गोखै जों मैगंफोरखौ जों खानानै जोङो संनानै जानाय जायो आरोना बोसोराव खेबसे बेफोरबायदिनो बैसागु औ बोसोर बोसोराव बे बेफोरबादिनो खेबसे सानायखौ नुयो जोङो एखस' बिसथा मैगंफोरखौ जोङो संनानै जानायखौ जोङो जोङो बिदिनो एकस' बिसथा जों मैगंफोरखौहाय जोङो संनानै जानो नायखौ जों बोसोराव खबसेखौ जोङो बैसागु थायेमावहाय जोङो नुनो मोन आरो ना आरो बेफोरबायदिनो ओ जोङो बुंनो थाङो ओ नुयो जोङो जे ओ बिदिनो फिथ्लाफोरजों संनानै जानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो बैसागु समावहाय आरो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां रंजा बाजा जोङो मोसानाय जोङो नुनो मोनो जे मोसानाया जोंना सेंग्रा सिख्लाफोरनिया बेलेग आरो गथ' फोरनिया बेलेग आरो बोराय बुरैफोरनिया बेलेग जों बिदिनो बेलेग बेलेग जोङो स्टेजावहाय जोङो मोसानायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ
आरो बेफोरबायदिनो जोङो बैसागु लास्ट टाइमावहाय जोङो जेब्ला जोङो जे मोसानानै जोङो जे मागिनानै मोननाय जे फैसाफोरखौहाय जोङो लास्ट थाव बिदिनो जोङो ज'यैनो जोङो मा होनो जोङो खानाफोरखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
औनांगौ नंथां नागौ
औ आरो बेफोरबायदिनो बैसागुआथ' जोंनि बर'फोरनि फोरबोखा मोनसे आरो बेनो जोङो गोबां बेखौहाय जोङो रंजा बाजा फालिलांनाय जायो आरोना जोङो जे बोसोर मा होनो जोङो बैसागुखौ जोङो बिदिनो बोसोर गोदान बोसोर गोदाननि नामै ज फलिनायबो ज जायो मस गोदान हामजनायनि मुङैबो जोङो फालिनाय जायो। बेफोरबायदिनो ना थां औ औ औ। दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
औ
बिदिब्ला आं फोरमायलांसिनो नोंथां बैसागुआथ' मोनसे बर'निनो देरसिन फोरबो आरोना बैसागुआ नोंथां औ जिहेतु नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोङो फार्स्टआवनो जोङो जेब्ला बैसागु जाहाङोन ना नोंथां अब्ला जोङो फार्स्टआवहायनो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ना नोंथां अब्ला जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ना नोंथां
औ औ औ
आरो जोङो बिदिनो मोसौ थुखैखांनायनि उनाव बिदिनो मोसौफोरनाव बिदिनो दाय नोंथां बिनो बिलाइ दनानै ज मोन नामथिनि मोनथाम थफा थफा खालामनानै जोङो मोसौ फुनानै होनाय जायो आरोना नोंथां
औ औ
आरो बिदिनो बोसोरावहाय बिदिनो गोखा गोखै गोखा गोखै ओंख्रिफोर जेरै गोबां एकस' एकथा ओंख्रिफोरखौ जोङो खानानै संनानै जानाय जायो आरोना नोंथां बैसागुआव। आरो जोङो बिदिनो गोबां ओ बैसागुखौ बिदिनो फ्राय गोबां ओ बर' हारिफ्रानो फालिजोबखायो मा बेखौहाय बर' हारिनि मोनसे फोरबो होननानैसो मिथिनाय जाखायो आरोना नोंथां बे बैसागु खौ बिदिनो जोङो बे बैसागुखौ जोङो गोबां रंजा बाजायै बिदिनो होगार हरदों आरोना नोंथां। ओ जोङो बैसागुआवहाय बिदिनो न' न' थांनानै बिदिनो रंजायै बाजायै जोङो बिदिनो मागियो आरो ना नोंथां।
औ औ औ खोनादों।
बिदिनो जोङो गोबां मागियो आरो। आरो बिदिनो जों गोबां रंजायो आरोना बैसागुआव। बिदिनो जोङो बो-बो-बोसोराव खोनसेल' फैनाय फोरबो नालाय नोंथां। बेखौ जोङो बिदिनो गाजायै गोमजायै फालियो आरो बैसागुखौ। आरो जों बैसागुखौनो बर'फोरनि मोनसे देरसिन फोरबो होननानैबो मिथिनाय जाखायो बयबो नंगौ ना नङा नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां।
बैसागुखौ बैसागुआवहाय जों जाबा जायो बिदिनो मोसायो दामै मोसायै जोङो बिदिनो रंजायायोै बाजायै लास आवहाय बिदिनो न' न' बे रायनानै जोङ बिदिनो खांनानै खाना जालायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। आरो बिदिनो गोबां नुनो मोनबावो जे जोंङो बैसागुआवनो जों दहाय नोंथां बुंलांनाय बिदि मोसौ थुखैनाय समावनो जोङो बिदिनो मोसौ हाय बिदिनो बोर जासियो आरो नोंथां जे लाव जा फान्थाव जा जोंनि मोसौआ बोसोर बोसोर एरायबाय था होननानै जों बिदिनो मेथाइ खनानै होनाय जायो आरोना नोंथां। आरो जोहा बिदिनो बेफोरनि बैसागुनि फार्सआवनो जोङो बिदिनो गोबां फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोङो जायो आरो ना नोंथां। बैसागुआवहाय बिदिनो गोबां ओ बिदिनो जालहा लोंज्लाखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां। आरो जोङो बिदिनो दसेल' गामि नङा जोङो दाब दाब जायगाफोरावबो थांनानै जोङो बैसागुखौ फालिहैयो आरो। औ ओ जे जोङो ओ जोंनि जे गामि एरियानिबो दरसे गामियावहाय जोङो बिदिनो बेरायहैनानै बैसागुखौ जोङो फालिहैयो बा मागि हैयो आरोना नोंथां।
औ
आरो जोङो बैफोरावनो बिदिनो रंजानाय जोंनि रंजानाय अननानै जों रंजाहैयो आरोना नोंथां।
औ औ
औ आरो बिदिनो बैसागुखौ फ्राय बर' हारिया फालिजोबखायो आरोना नोथां। बर' हारियाल' नङा बेफोरखौहाय हारसाफोराबो फालियो। नोंथां बिसोरनो हायो बैसागुखौ बिहु होननानै मोनथिनाय जायो आरो। बिसोरनावबो बिदिनो एखेयैनो बिसोरबो बिदिनो मोसौफोर थुखैयो आरो ना नोंथां। आरो बिसोरबो रंजायो बाजायो आरो नोंथां। आरो आरो बैसागु बैसागुआहाय बिदिनो मोनसे मुंदांखा मोन मिथिजानाय मोनसे फोरबोखा आरोना नोंथां। बेखौहायो जे बयबो मिथिबोखायो बर'आनो होन हारसायानो होन। बेखौहाय बयबो मिथिजोबखायो आरोना नोंथां। औ आरो बिदिनो ओ बैसागु बोथोरावहाय बिदिनो बयबो जाला लोंज्लायै खुसियै थाज्लायो आरो ना नोंथां। आरो बिदिनो गाव गावनि बिबौ बिबैनो हायो बिदिनो बैसागु बोथोरावा गस्ला गां गांसे बा गामसा गांसे हैलानानै देरसिनिफ्राय मान बावनायखौ लायो आरोना नोंथां बैसागु बोथोरफोरावहाय आरो जों बिराद खो नुनो मोनदों ओ बैसागु बोथोरावहाय बिदिनो गोबां मानसिफोरा होयो। रंजायो खुसियो खुसि जायो बेफोरखौ जों गोबां नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ बैसागु बोथोरावथ' बिदिनो गोबां सुबुंफोरा नै दाब दाब जायगा फोराव बेरायहैनोबो थाङो हायो नोंथां आरो बैसागु बोथोरावहायो बैसागु बोथोराव आरो बिदिनो बयबो उन्दै गेदेर बयबो रंजा बाजायै थायो आरोना नों थां बयनिबो न'खरावहाय बिदिनो रंजानाय फैयो आरो
औ
आरो बिदिनो जोङो बैसागु बोथोराव जोङो गोबां नुनो मोनो जे ओ आंगाय होनानै बिदिनो बिदिनो मोसौ थुखैनायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो बिदिनो गोबां ओ ओ खाना जालायनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। जोङो बिदिनो सेंग्राफोरना आलदा सिख्लाफोरना आल अ ओ सेंग्रा सिख्लाफोरना आलादा आरो बोराय बुरैना आलदा बिदिनो गथ'साफोरनाव आलदा जायोना आरोना नोंथां। जे गथ'साफोरनाबो बिदिनो ओ बिदिनो गाजायै गोमजायै बिसोरबो बैफोरजों न' न' थाङै थाङै मागिहैयो आरो ना नोंथां। औ बैफोरो मागिनायजों बिसोरबो खाना जायो आरो एखखे बिदिनो सेंग्रा सिख्लाफोरनाबो बिदिनो आरोना नोंथां। आरो बोराय बुरैफोरनाबो बिदिनो एखे आरोना नोंथां गासैबो। आरो बिसोरो बिदिनो गामि नाङैनो ज'यैनो मोनसे गिदिर मोनसे जेनेबा बिदिनो नों आंजों बिदिनो गिदिर ओ मानसिफोर लिंनाय ओ बिदिनो ज'यैनो गिददिर बिदिनो दाब जाब जायगाफोराव दिनो बेरायहैनानै बिदिनो खानाफोर जानायनि थाखाय बिदिनो बिसोर बैफोर जायगाफोरावहाय रं जाहैलानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ आरो बिसोरबो बिदिनो लास्ट इन्दिं जरावहाय बिसोरो बिदिनो जोबहां जोबहां जेरावबा गेजेर जरावहाय बिसोरो खाना जाज्लायनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिसोरहाय रंजानाय नायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। आरो बिसोरो लास्त लास्ट जराव बिदिनो ज'यै जालायनानै बिसोरो बैसागुफोर खौहाय बिदाय हरदो आरो ना नोंथां बै बैसागुआथ' बोसोराव खनसेल' फैयो होननानै नोंथाङाबो मिथिखायो नंगौ नंङा नोंथां? बेनिखायनो बयबो उन्दै गेदेर बोराय बुरै बयबो हायो रंजा बाजायै थायो आरोना नोंथां। बैसागुआ बेनो आरोना नोंथां औ। जेला समाव बथ'ला जोंना समाबोथ' जानानै फैबाय नोंथां नोंथांजों रायलायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना नोंथां। नोंथाङा फंनैसो बाथ्रा बुंलांदों माबा आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना नोंथां औ औ। बिदिब्ला आं नोंथां दोन्थ'लायनोसै खोमा ना? औ बिदिबोब्ला दे नोंथां।
हामबायसै।
दे दे।